हेलौ नोंथां।
अ नोंथां ओ गोजोन बेलासि नि गाहाम हामलायनायखौ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम जासिहग्रोनाय थाबाय।
अ अ आतसा नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाग्रोबाय।
औ ओ नोंथाङा दा मा मावदो?
आंथ दा बेलेगयावसो दसै नोंथां।
औ दा नों थानाय जायगायाव बोथोरा माबाय दि नोंथां ओरैनो अखा सान्दुं ओ हेलौ
अ मोजां
अ नोंथाङा एसे नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थानो हागोन ना नोंथां?
मा होनदों नोंथां बुंनाय
अ नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थानो हागोन ना नोंथां?
अ अ दे दे दे जागोन दे आं फैबाय दे आबादाव।
औ। ओ नोंथां आं नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंगोन नोंथाङा आंनि बे सोंथि सोंथिनि सोंनायखौ फिननाय हरबानो जाबाय हा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे सोंनाय
औ ओ नोंथाङा जोंनि बर हारिमुनि काल सार लाइनाव माबे मोनसेखौ मोजां मोनो एबा मे मेथाइ रोजाबगिरि एबा एक्टिं लाइन ओ एबा मोसानाय बबे मोनानसिखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
आंथ' दा मोजां मोजां मोननाय जादों एक्टिं मोसानाय मानो होनबा आं गासैबो हारिमुखौनो दा मोजां मोनो आं रावखौबो दा जेखौबोथ' आं दा बासिनो हाया नालाय आंथ' दा गासैखौबो मोजाङानो मोनो।
औ नोंनि नोंनि जेराव फेभरेट माने नों बांसिन सल खननो मोजां मोनो एबा मोसानो एबा एक्टिंखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
आंनि मोजां मोननायाथ नोंथां एकटिंनो बेस्ट आंनि थाखायथ'
अ बिदिब्ला नोंथाङा अबावबाफोर ओरैनो ओ भिडिअफोर बानायबाय बाय नामा नोंथाङा?
आंथ' दा बानायनाया ओरैनो साइड हिसाबै ओरैनो फिल्मावबो थायो थानायालाय फिल्मावबो रुलावबो थायो ओजोंहाय फार सेथिं ओरै सर्थ मुभियावबो थानाय जायो।
नोंथाङा ओरैनो सर्थ मुभिफोर बानायनायाव ओ माबे रलखौ बांसिन लानो मोनदों नोंथां?
आंथ' दा लानाया हाइस्ट निगेटिभखौ लानो मोनदो लादों लानायालाय आरो आं बे बाखि ओरैहाय थ्रिजिडि माखौबा बेफोरबायदिखौ आंथ बारासो थिग मोजां मोना आंनि थाखाय बेस्ट । बिलनद्रआनो हायस्थ लानो मोजां मोनो आरो आं आंनि थाखाय ।
अ नोंथाङा जिखिनि बे सावथुन बानायदों सर्ट मुभि बिनि मोनबानि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
आंनाथ' दा मोनबानो ओरैहाय फारसेथि जाबाय संसार थाहैबाय, गोसो थाबाय आरो आं दा बारासिबां गोसोआव गैला नोंथां बाखिथ ओरैनो हाबनाय जाबायबाय ओ मानो होनबा बुहुत गोबावनिफ्राय जाबाय जानायालाय हाबनायालाय।
औ
उ
गोजोननाय मोनबाय नोंथां बेखिनिखौ आंनो खोन्था खोन्थाहरनायनि थाखाय दा आरो आं नोंनाव मोनसे आरो सोंथि सोंबावनो नागिरदों। नोंथाङा बिनि फिननायखौ हर बानो जाबाय नोंथाङा जोंनि बरनि ओंख्रै बेस्ट जोंनि बरनि ओंख्रि जेराव जों बेखौ मोनजाब्लाथाय जों बरनि ओंख्रि होनना मिथियो बिनि मोनथामनि मुं बुंनो हागोन हागोन नामा बरनि ओंख्रि मोनथामनि मुं?
अ हागोन हागोन नोंथां हागोन। मानो होनबा जोंनि फेभ्रेट ओंख्रियानो जाहैबाय नारजि अमा बेदर थाहैबाय फारसेथिं आरोहाय दाउजों अनला थाहैबाय आरो ओरैहाय सबाय दाउ बे मोनथामनो थाखाय आंनि थाखाय फेब्रेट जाहैबाय आरो नोंथां
नोंथाङा जिथु नारजिखौ नारजि ओंख्रिखौ माबोरै खालामो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा आंनो
अ हागोन हागोन मानो होनबा जों सेथियावनो नारजि नार्जि मैगंखौ हानानै लाग्रोबाय बेनि उनाव दा जों सुना लाबाय बेनि उनाव जोङो दै होबाय दै होनायनि उनाव नारजिखौ होबाय बेनि उनाव एसे रुइ होबाय मा होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव खारैख लुना होबाय खारोदों मानो होनबा लुबाथायाय गासैबो ओंख्रिफोरानो गासै बिलाय फोरानो रुइलांजोबबाय नालाय मोजां जाहैबाय आरो बेनि उनाव खारै जाबाय नालाय गोबाब जाबाय बेखिनि आरो
आ बेखनियानो
औ ओमबाय नोंथाङा ओरैनो बहाय दंङ दा?
गोजोननाय मोनबाय बेखिनिखौ नोंथांनिसिम मिथिनो मोननानै।
अ गोजोन्थों अ ओमफाय नोंथाङा ओरैनो दा हारसाालफोरा बोरै सोलिबाय दं नोंथां?
आ जोंनि हालसाराथ दा बडलेण्डआव खोब मोजाङानो। ओ सान्दुङा एसे एसे खम ओ इदिनो दोमैलुलु बारहावा एसे स्रो स्रो नांदों। बोथोरा एसे मोजाङानो जोंनिखि बडलेण्डआव
ओमफाय ओरैनो नोंथाङा सावथुन मुलगफोराव एसे आगानफोर हो फेरबायमोन नामा?
अ आंबो इदिनो आगान होजेननाय। ओरैनो आंबो साव थुन मुलुगाव खामानि मावबोनाया आंबो द' बोसोरसो जाबोबाय। ओ दासिमहालागै दङ आं माने सावथुन बानायबाय
ओरैनो दा नोंथांना एसे माबाफोर प्र'जेक्टफोर फैनो लागा दंथ'यो नामा?
ओ एक्सुलि माने आंना दा माने गायनाय फुनाय दिन नालाय आं माने एसे फोथाराव ओ खामानि माव-मावनो थानायखाय आङो एख प्र'जेक्ट लानाय जाथ'वाखै नोंथां।
आतसा ओ ओमफाय बायसेन्स उननि थाखाय इयुनाव बानायगोनना बानाया?
ओ बिदिनो सम लानानै जुदि बोथोरा मि गोरोबोब्ला समा मिलायोबा आं ओ माने बानायफिनगोनखौ आासायाव दं।
अ अ अ ओम फाय आरो उनफोराव दि नोंथाङादि बानायदोंमोन दि सावथुनाव हाबदोंमोन ना बियाव नोंथाङा मा हिसाबै रुल लानायमोन?
ओ एक्सुलि माने आं बे सावथुनावथ' आं ओरैनो हिर' महरै आङो ओ पार्ट लायो।
औ
ओ हिर' महरै आं माने हाबा खा ओ हाबा मावबोनो मोनदों माने आङो।
औ औ औ ओरैनो ओमफाय नोंथाङा एकटिं बानायनायफोराव माबाफोर मिसटिक एबा माबाफोर गोरोन्थि जाबोनाय मोनदों नामा?
आ मिसटिक गोरोन्थिया बेनो जोंनिया ओ जिथु नांगौबायायदि जोंनो ओ मिउजिक मोननो थाङा जोङो नांगौ बायदि मिउजिक मोननो थाङा आ नांगौ बायदि जों कुवालिटिखौ लानो हाया
औ
नांगौ बायदि जोङो माने मेकआप बायदिसिनाखौ लानो हाया बेनो जोंनि उसुबिद या ओरैनोथ' जोंनि सावथुनाथ' मोजाङानो जाखायो। आ नाय थाव थाव गोबां रायजोफ्राबो बाख्नायो जोंखौ
आतसा ओमफाय बेयाव ओरैनो बाजेटफोरा ओरैनो बेसेबांसो खारो बायदि नों
ओरैनो बाजेटआथ' जोंना ओ आखाइ खरस थाङो ओरैनो ओ बा रोजा जि रोजासो खांनाय जायो आरो।
आदसा आरो बे थांनायनि महरखौ दा नोंथांमोनहा बोखांफिननो हागोन ना हाया?
बिदिनो जोङो थांनाय मुलफोरखौथ जों गोबां बिदिनो बोखांबोयो माने ओ मिलायहैयो जोंनि जिखिनि खरस' थांनाय बेखिनि खरसाआ ओंखारफिनो बेखायनो जों माने बेजोंनो जोङो दावगालांगासिनो दं आरो
आ
आरो आ बे सावथुनखौदि नोंसोर नोंथांमोना दि बानायबाय बेखौ ओरै सिनेमा हलाव दे खायनाय जायो ना ओरैनो इउ टुबाव एगारनानै ना पाब्लिकफोरनो
आ एक्सुवेलि जों माने बेखौ जोङो इउटुबावसो आगारनाय जायो माने जों सिनेमा हलाव दिन्थिनाय जाया बेखौ माने इउ इउटुबनि थाखायसो बानायनाय जाखायो जों इउटुब बावसो मानेसे आरजिनो थाखाय बे भिडिवखौ जों बानायनाय जायो आरो नोंथां
अ एनिफ्राय ओरैनो जायगा लकेसन बायदि बायदिखौ बहा बहा लानाय जायो नोंथां?
औ बि बेयो जोङो लकेसनखौ जोंनि एरियानिफ्राय जों बारा गोजान गोजानाव थाङा ओरैनो जि किलमिटार दाइन किलमिटार बेफोरबायदि गोजानावनो जोङो लानाय जाजोबो मानो होनोबा जोंनावनो गोबां समायना समायना जायगा दं नालाय सिनारि बेखायनो जोंङो माने जोंनि जागाखौनो जों दिन्थिनो थाखाय जोंङो जोंनि जायगायावनो जों बे सावथुनखौ लानाय जायो आरो
आदसा ओफायो ओरैनो नोंथांमोनादि हिरइनफोर लाबोयो बायदिसिना लाफैयो ओमफाय हिरइनखो बहा बहानिफ्राय लाबोनाय जायो नोंथांमोना?
ओ बेखौथ‌' जोंङो एसे गोजान गोजाननिफ्राय लाबोनाय जायो
आदसा
एसेसो गोजाननिफ्राय लाबोनाय जायो जितु जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो जिबा किलमिटार नैजि किलमिटारनि फाय लाबोनाय जायो
आरो आं बुंबावनो हानायदि नों थांनि सिगाङाव आदसा दा दि नोंथांमोना दि दा प्रजेक्ट बानायबाय थायो बेफोरो स्क्रिप्ट राइटार बा डाइरेक्सन होनायफोरा सोर सोर होयो नोंथां बेफोरखौ खोन्थानो हायो नामा
बेखौथ' स्क्रिप राइटारखौ जोंनो जमा सावरायलायनानै जोंङो लिरनाय जायो ओ माने बिनि बुंनाय बिनि एक्टिं माबोरै प्रजिसन जानांगौ माबोरै जानाङा मने जों बेखौ जों जयैनो रायलायनानै जोंङो बे ओ स्क्रिप्ट खौ जोंङो बानायनाय जायो आरो
हम औ औ आरो नोंथांमोना दि दा शर्ट मुभिफोर बानायबाय थायो ओरैनो सानबैसेजों फोजोबनो हायो आरो सानबेैसेनि गेजेराव नोंथांमोनहा इउटुबाव एगारनो हायो
ओ बेखौथ जोंङो ओरैनो सुटिंखौ जों सानथामावनो जों फोजोबो बेनिफ्राय जोंहा सुटिं दा ओ भयस दाबिं थायो ओ इडिटिं थायो बिनि उनाव जोंहा आपलड होनायनि थाखायबो जों समखौ नेना थायो बिदिनो जोंनो सप्तासेसो टाइम नांगौ जायो आरो दा
उम नोंथांमोननि गेजेराव पाब्लिकफोरा औ औ दे होमबा नोंथां एसेनोसै गोजोनबाय नोंथांनिसिम गासैबो कुइसनखौ आ सोंजुबनायनि थाखाय
औ गोजोनथों नोंथाङा आं बो नोंनि बे सोंथिखौ मोजां मोननानै आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावरनाय थाबाय दा जोंनि रायजलायनाया बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां।
जागोन नोंथां गोजोनथों बिदिब्ला।